हेलौ नों हेलौ
हेलौ
माथो नों माथो खोनाफैयाखैसै अ दे खोनाबाय दे अ दे खोनादों।
औ नोंथां मा मावगासिनो
अ आं नै दा ओरैनो दं
अ औ दा आं नोंथांजों मोन दे बाथ्रा सावरायनोसो सानदोंमोन नोंथाङा जेबो मावथ'वाखैबा
अ दे सावरायजागोन दे
नोंथाङा
अम हेलौ
आ
अ
आं माखासे जेनेबा जोंनि गेलेनायनि सोमोन
आ
नै दा जों सावरायगोननि
मोजां खोनायासै माथो
खोनाबायना नोंथां
अ दे खोनाबाय दे।
दा जों सावरायनायनि टपिकआनो जाहैबाय जों भलिबल बा किक्रेट माखासे खेलाफोरनि सायाव सोमोन्दै सावरायगोन आरो जों नोंथां।
औ औ जागोन दे।
दा जों गिबियावनो भलिबल खेलानिफ्राय लागोनसै नोंथां
औ औ जायो
दा जोंनो भलिबल गेलेनो थाखाय जोंनो मा मा नांगौ आगजुफोर नांगौ बिनि सायाव सावरायनोसै आरो दा गिबियावनो आङो आं मिथिनायखौ फोरमायलांगोनसै नोंथां
औ दे
दा जोंनो भलिबल गेलेनो थाखाय जोंनो थोबसे जोंनो बल नांगोन बे बला जाहैबाय जोग्रा नङा आरो नोंथां। आखाइजों जेनेबा जों बुग्रा गेलेग्रा बे थेबसे नांगोन बिनि उनाव जोंनो नांगोन नेट
औ।
लोगोसे जोंनो खुन्था थंनै नांगोन।
औ।
बिनि उनाव जोंनो मोनसे एसे समान जायगानि गोनांथि जागोन आरो दा बेयाव जोंनो बेसेबां जखा लायो जों सुनानै बेयाव बाउनदारि जावनांगोन बा जोङो ओ मोनसे सिन बोनानै लानांगोन आरो नोंथां।
औ औ।
दा जोङो नेटखौबो जेनेब्ला जोंनो नांगौबायदि बिबांनि जखा लानानै जोङो नेटखौ बेसेबां गोजौ गायनांगौ बेखौ जोङो जखा सुनानै सोंनांगौ आरो नोंथां
औ।
दा जाहैबाय खोथाया भलिबल गेलेनायाव जों साबैसे सुबुंफ्रा गेलेयो
औ।
दा जोंहा फारसेथिं टिमाव थायो जोंहा दजन आरो गुबुन फारसेजों थायो दजन दा जोङो ओरै ड'जन ओरै ड'जन
रानलायलायनानै जोङो खेलाखौ गेलेनो हायो आरो नोंथां भलिबलखौ।
औ औ।
दा भलिबलनि जेनेब्रा मा होनगोन बे खौ ओ पइन्ट साननायानो जाहैबाय बांसिनानो दा जोंनि नुनायाव बा मिथिनायाव नैजिबासिम लायो आरो नोंथां पइन्टखौ
औ औ।
दा नैजिबा नैजिबा खनथामनि गेजेराव जायनो खननै देरहायो दा बेनो देरहासार जागोन आरो
औ
बेबायदि आरो नोंथां बे जाहैबाय भलिबलनि गेलेनायनि माखासे आगजु बा नेमखान्थिफोर जाहैबाय आरो
औ
दा नोंथांङा क्रिकेटनि बागै एसे बुंथिना फोरमायना होनो हागोन नामा मा मा आगजु नांगौ बा नेमखान्थिफ बोरै बोरै
हायो हागोन दे
औ
ओरैनो क्रिकेट होननानै बुङोबाथ' जोंहा मोननै माबा नांगोन बेड नांगोन।
औ।
लोगोसेनो बल थोबसे नांगोन।
औ।
फ्राय बिदिनो टिम मोनसेयाव ओरैनो टिम मोननैनि गेजेरजों मिलायलायनानै गेलेयो आरोना।
औ औ।
दायो जेनेबा बेफोरबायदिजोंनो क्रिकेट गेलेनाय बलि गेलेनायफोरजोंबो गोबां रां आरजिनानै गावखौनो मोजां लामायाव लांनो हायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
खामायनोबो हायो बिजोंनो
औ
बिदिनो अनेक खेल दं।
औ
बेयाव ओ माखासे सुबुंफ्रा बिजोंनो दा थांनानै दङ' आरोना जानानै गेलेनानै जाय मान सियानो बांसिन बुनो हायो रानलानो हायो आरो जाय मानसिया खुबैनानै बांसिन मानसि उइकेट लानो हायो।
औ
बिसोरनि थाखाय एसे मोनसे बान्था होनाय जायो आरोना बेफोरबायदियाव थांनो हायोबा माने अनेक मोजां जायो। बेनि थाखायनो जों खेलाफोरखौ गोसो होनानै गेलेनांगौ
औ औ
ओमफ्रायो जेसां हायो एसां माने नाजानांगोन गावनि सायावबो
औ औ औ नंगौ
ओमफ्राय दा नोंथांमोनथिंलाय क्रिकेटफोरखौ माबायदि गेलेयो बिदिनो
जोंथिंबो बिदिनो गेलेयो नोंथां जेरै सुबुंफ्रा गेलेयो मानसिफ्रा गेलेयो जोंथिंबो बिदिनो गेलेयो दा जोंनो गेम गेलेनो थाखाय बा बे क्रिकेट गेलेनो थाखाय जोंनो मोनसे गुवार फिल्डनि गोनांथि जागोन नङा होमा नोंथां।
औ औ औ
औ दा बिदिनो जोंनो मोनसे टिमावहाय जि जन ना जिसेजन थायोमोन नोंथां आंबो बावलायलांबाय दा मोनसे टिमाव जिसेजन नांगोन आरो गुबुन मोनसे टिमाव जिसेजन नांगोन दा बिब्दिनो मोननै टिमजों गोरोबलायनानै बबेबा मोनसे टिमा बुगोरगोन आरो बबेबा मोनसे टिमा बेंगोरगोन बेफोरबायदि आरो नोंथां दा बेबायदि गोरोबनायनि उनाव दा नों अभारखौ बेसेबां लागोन बे मोननै टिमनि गेजेराव सावलाय सावरायलायनायनि गेजेराव जासिगोन आरो नोंथां
औ औ
दा बिनि उनाव बुनानै जायनो बांसिन रां रां लानानै देरहानो हागोन बेनो देरहासार जानो हागोन आरो नोंथां
औ
दा बे क्रिकेटनि बेलायाव बेनो दा गोबां सावरायनो दंमोन नाथाय जों गोसोखांनो हादिया दा फैयै फैयै फैनानै जोंहा दा फुटबलनि सायाव एसे सावरायनसै जों मिथि
औ औ औ औ जागोन दे
दा फुटबलजोंबो गोबां माखासे मानसिफ्रा थांनानै दङ गावनि लाइफखौ दालांनो हादों
औ
दा जोङो जोंनि माखासे सुबुंफ्रा खेला देला होमबाथाय माने मानसिफोरा ओरैनो बेखाराव गेलेयो सानो आरोना नोंथां
औ
दा माखासे जों बेफोरबायदि गेलेनाय लेभेलजोंबो जों गावनि जिउ बा नखर खुंलांनो हानाय खौ जों नुनो मोनो आरो
औ औ
दा बिनिखायनो जों बयबो गोसो होलायनांगौ
औ
दा फुटबल गेलेनायावथ' ओरैनो जोंनो माखासे नेमखान्थिफोर दङ जेरै
औ
गेलेनाय समाव जेनेब्ला जोङो आखाइफोराव बल नाङोबा बेखौ हेन मा होनगोन बेखौ जेनेबा बिदिनो गोबां नेमखान्थिफोर दं आरो
औ
दा बेयाव जों बल गेलेनाय समाव सासे बेगदार थागोन सा सासे गल किपार थागोन मोन-मोननै टिमजों लोगो नांनानै गेलेन-गेलेनांगौ जायो आरो जेनेबा
औ औ मोननै टिमनि गेजेराव जायनो बांसिन गल सोनो हायो बेनो देरहासार जाबाय आरोना
औ बिदिनो दा बुंनो थाङोब्ला मोननैबो टिमा जुदि गल सोनो हालायाखै अब्ला जों बेखौ ट्राइ बेखार खेल होनाय जायो आरो जेनेब्ला
औ औ
डाइरेक गलखियाव जोस'ननाय आरोना
औ
दा बे दडायरेक्ट गल खियाव जोसननायाव जायनि टिमा बांसिन गल सोनो हायो बेखौनो जों देरहासार जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ औ ओमफ्राय बे जोनायाव थोबैसे जोहोयै बायदि आरैनो
जोनायाव
फाय दनायाव
बिब्दिनो जेनेब्ला नोंनि टिमाव साबैसे दं बेखौ बबेबा नेमखान्थिफोराव जोहोजोबो आरो सोरनियावबा जोहोजोबा बेबायदिनो आरो जेनेबा नों लानायनि सायाव जाहैबाय आरो नोंथां
औ ओम
दा बेनोसै माखासे जोंनि खेला देला गेलेनायफोरनि सायाव रायलायनाय माखासे नेमखान्थिफोरा आरो नोंथां
औ औ
दा समाबो जाबाय जोंहा नोंथां उननि समफोराव जोंहा सम मोनलायफिनोबा मोजां बिनि सोमोन्दै गुवारै बेखवनानै रायलायफिनसै नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां ओम जागोन दे बेबायदिनो माबाथानोसै होनबाना रायलायदां थादो उन समफ्राव
औ नोंथां उननि समफोराव मोजां रायजलायफिनसै नङा होमबा? खेला दुला होनोब्लाथ' जोंना गोबां दंबावो ना मा होनो गोदोनि बाथा गेलेनाय। गिला गेलेनाय जोंहाथ' गोबां दङ। बर'नि गुबै खेला होनबा जोंहा गिला गेलेनाय ना मा होनो?
औ औ औ।
दाउला सौलायनाय
औ।
दा बेफोरनि सोमोन्दै जोंहा एसे उनाव बा सम मोनोब्ला गुवारै बेखेवनानै रायजलायफिनसै नङा होमा नोंथां?
औ औ नोंथां ओं।
दा दा समखिनियाव बे खिनिखौनो रायजलायनानै फोजोबथ'नाय जासिगोन नोंथां होमब्लालाय।
औ दे दे नोंथां दे औ।